औ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ नोंथां औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
औ नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जाबाय माने बाथ्रायानो जाहैबाय जों दावबायनाय आरो ना औ नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो माबाफोर दावबायथावथाव बा बेराय थाव- थाव जायगा दङ नामा नोंथाङा एसे
औ औ नोंथां जोंनि जायगा बा ओनसोलाव बिदि दायब -दावबायजानाय जायगाथ' खाथि खालायाव ओ एसेबां गैया। जोंनिफ्राय एसे गोजान जानथायाव जायो आरो जोङो ओ दावबायनो थांनोब्ला जों एसे गोजानाव थांनांगौ जायो नोंथां। औ नोंथाङा बागै माबाफोर गियान बा माबाफोर बिहोमा मोननो हायो नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथांनि सोंनायखो आं खोनास्लाबासै नोंथाङा फिन खेबसेबाव बुंफिननो नामा?
औ नोंथां बुंफिननो हागोन खोनादोंना नोंथाङा औ आं ओ आं बुंनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दावबायनायनि बागै बा दावबायनायनि सायाव माबाफोर एसे बुंनो हागोन नामा नों? थाङा?
औ दावबायनायनि बागैथ' जों दावबायनांगौ। नोंगौ जों दावबायनांगौ दाबाय -दावबायनाया जोंनि थाखाय मोजां। आरो जों दावबायनानै गियानबो बुथुुमनानै लानो
नोंगौ औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जों दावबायना नांगौ आरो जो ओ जोंनि खाथि खालायाव आं नोंथांनो इसे फोरमायना होनोसै। औ जोंनि खाथियाव दं। ओ मानास हायुंआरि हाग्रामा ओनसोल ओ नोंथाङाथ' जादों जानांगौ। बे मानास हायुंआरिखौ खोनादोंना ओ बे जायगाया बिराद मोजां आरो दावबायनायनि थाखाय। ओ बेयाव गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो दाव फैयो आरो लोगोसे जोंनि औ फरायसालिफोरनिफ्रायबो दावबायनो थाङो। आरो ओरैनो न'खर न'खरनि गासैबो सोद्रोमा जों ज' जानानैबो माने बेयाव बेरायनो थांनो हायो आरो अ औ हाग्रामा ओनसोल होनबा जों गोबां ओ गोबां जिब जुनारबो बिदिनो जोंनि बे मानास मानास हा-हाग्रामायावबो औ गोबां जिब जुनार नुनो मोनो आरो जोङो आह जायखौ बुङो मै आह मैदेर नु नुनो मोनो आरो ओह मोख ख्रा दावमा दावसा दावसा दावराइ बेफोर गासैखौबो नुयो आरो औ आरो बे गान्दा। जायखौ बुङो गान्दा आरो बुङोना जोङो आसामनि गान्दा ओइ गंथसेल' गान्दाया बेखौ खौ नुनो मोनो आरो बे मानास हायब अरनबारियावबो दङो आरो बेफोरो आह बेनि थाखायनो गोजान-गोजान जायगानि फ्राय माने आह बेफोरखौनो नायनो थाखाय माने दावबायनो फैयो आरो लोगोसेनो आरो बेयाव आरो आउ गोबां बिफां लाइफां आह अरनबारि हा बिराद गुवार आरो बे बे ओनसोला माने आरो बे मानासावनो आहम दैमा मोनसेबो दं। दैमा जायखौ बुङो जोङो आइ दैमा।
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ बै बोसोर गोदान समाव आरो ओ गोबां मानसियानो मा होनो लावखार ओंखाम जानो। बेहाय ओ ज'बो जाहैयो आरो। लावखार ओंखाम। औ जाहैनायबो जायो आरो। आरो बे मानास ओ मानासा हाग्रामा हेनबाथ हा ग्रामा ओनसोल ओनसोल बिराद गुवार जायो नालाय बे हाग्रामा ओनसोलाव औ बे हाग्रामा ओन सोलाव माने बिराद गुवार लाय बेखौ जोंथ' जों आथिंजों थाबायनानै दावबायनानै नायनो हाया नङा होम बा नोंथां ओ बिनि थाखाय जों बेयाव जिब गारि दोननाय जायो आरो गारि लांदां गारि जाहाथे जों बेखौ बायनानै जोङो बे गारियाव गाखोनानै थनानै गासैबो अरनबारियाव जाखिनि जिब-जुनार ओंखारगोन बा खाथि खालायाव जाखिनि दं बे बेफोरखौ नायगिदिंनो हायो आरो औ बेनि थाखायनो बे जिब गारिखौ होनाय जादों। ओ बे जिब गारिखौ जोङो गावाबागाव ओ फैसा होनानै माने जों बेखौ ओ गावनि माबा खालामनानै ला हायो आरो बे खौ माने दावबायनायनि थाखाय औ जाहाथे गोनां बिदि जायो ना जोंनो थाबायनोथ' हाया नालाय जोंङो एफा गोजान ए बा गुवार जायगा औ आरो बेनि गेजेराव बेयाव मैदेर खारना होगोन आरो मोख्रा अंखारगोन बायदिसि ना जिब-जुनार आरो जिबआव अंखारो। अजगर जिबौ आरो औ बिदिनो ओ बिदि औ जिब जुनार थानायलाय जोंथ' बेखौ आथिंजोबो थांनानै बेयाव बेरायनो हाया नालाय बेनिखायनो जों बे गारियाव औ बे जों लाफानाय जायो जे बे ओ ओ रै खाथि हानजा बे रैखाथि हानजाखौबो जोंङो साफ फा सानै ला देरनाय जायो आरो जाहाथे जिब जिब जुनारा जोंखौ मा होनो उदखारिक उदखार खालामा आरो जाहाथे जोंनि सायाव इनाय खालामा जोंबो बिसोरखौ इनाय खालामा दिसुन थेवबो बिसोरबो जोंखौ जाहाथे दा इनाय खालामदों बेनि था खाय जोंङो लाफानाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ
बिदिनो मानासनि बे मोखांङावनो आरो मोन से समायना साहा बागान दोङो आरो साहा बिलाइनि बागान औ बिदिनो औ गोजान गोजाननि दावबायनो फैनायफोरा ओ बिराद ओ गोसो खुसि जालाङो बेयाव दावबायनानै गोसोआव थायो जि मोनलाङो औ औ नोंथां ओ बेफोर बेबायदिनो नोंथांमोननि थिबो माबाफोर दावबायथावथाव जायगाफोर दं नामा नोंथां एसे
औ औ नोंथां दावबायनोथ' जोंहा दावबायनाया मोननै रोखोमनि नङा होमबा नोंथां दावबायनाया जोंहा जोङो ओ बुङोब्ला दावबायनाय बुङोब्ला जोंहा फरायसालिनिफ्रायबो दावबायनो थांनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे से जोंहा न'खरनि फ्राय जों जमायै औ औ न'ख'रनिफ्राय जमायै जों दावबायनो थांनाय जा जायो। औ नोंथां। जोङो बिदिनो न'खरजों जोंहा खेबसे ओ जायगा नायहैनो बा लावखार ओंखाम जाहैनो होननानै थांनाय जाहैयो आरो नोंथां औ गुबुन जायगाफोराव औ जोङो गुबुन जायगाफोराव जों थाङोब्लासो जों न'खराव गो बां जेंना जेंसिजों जोङो ओ सोलिनांगौ जायो नालाय साम फ्रोमबो बेनिखायनो औ बे फोर गोजोनै गोजो गोसोफोरखौ जोङो खुसि खालामनो बा गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बा उदां जाय बेयाव बेरायनानै मोजां मोनहोनो थाखाय जोङो औ सान्थि मोननो थाखाय जो औ जोङो थांनाय जायो आरो नोंथां आरो फरायसालिनि दावबायनाय होनोब्लाथाय जोङो फरायसालियाव जोङो ओ फोरोंगिरिफोरजों जमा जोङो गुबुन जायगायाव दाबसेयाव बेरायनो थांनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा बेरायनो थाङोब्लासो गुबुन जायगायाव थाङोब्लासो जोङो गोबां ओ गियान मोननो हायोबा जों बिहोमा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। औ जोङो बिदिनो ओ गुबुन जायगानि बा गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय बा बिसोर माबोरै थायो बा बिसोरनि जानाय लोंनाय नाय बिसिनि रायज्लायनाय बिसोरनि हुद दाफोरा माबायदि जों बेफोरखौ खौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां बेफोरनि थाखायनो जोङो। बेरायनो थांनो नांगौ जोङो फरायसालियावल' जोङो गियान मोननो हाया आरो नों थां जों गुबुनाव थाङोब्ला जों गुबुन बाहेरा गियानफोरखौबो जों मोननो हायो आरो नों थां लोगोसे जोङो फरायसाफोरखौ जोङो हाजोफोराव बा मिथिंगायारि फोर नायनो लाना थांनाय जायो आरो नोंथां बेफोरावबो जोङो खौबो जों दावबायदों बेखौनो बुंगोन। ओ औ जों गोबां फरायसालियानो आथिखालाव बेरायनो बा दावबायनो लाना थाङो। मिथिंगायाव जोंहा हाजोफोराव बिदिनो बिफां लाइफां ओ जों नुफेरै जोंनि जायगायाव गैयै बायदिसिना बिफां लाइफां बिफांखौ जों नुनो मोनो आरो। लोगोसे औ जोंनि हाजोनि सा महरा माबायदि जायोबा बै फोरनि ओ मानसिफोरा माबायदि थायो बाट बैफोरनि थासारिया माबायदि दि बिसोरनि। औ माबायदि औ जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां औ नंगौ। बिसोरनि आबाद मावनानै जानाय बा बिसोरनि।
औ जिउ खुंनाय बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ एसे औ हमदांनो हायो आरो ना नुनाय जोंनो मिथिनो मोनो।
औ नंगौ नों। मानो होनोब्ला जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआ बा ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरनि संसार जानाय बा जिउ खुंनाया। आलदा आलदा जायो नालाय नोंथां औ नंगौ बिनि। थाखायनो जोङो गुबुनावबो दाउ। बायनो थांनो नांगौ आरो। दावबायनो थाङोब्लासो जोङो। माखासे गियान बिहोमाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां जोङो जुदि औ न'आवनो थाबाय थायोब्ला न'खरावनो थाबाय थायोब्ला। जोङो बेफोर बाहेरा गियानफोरखौ बा जोंनि सि सोलिलांनांगौ ओ आखु फोर खौ जोङो बा मोनथिना मोना आरो नों थां बिनि थाखायनो जोङो बेरायनो थांनांगौ। जायो आरो जों ओरैनो बेरायनो थाङोब्लाथ' जोङो सहरावबो बेरायनो हायो बा ओ गामि ओस लावबो जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ मोनो
औ नोंथां सहराव जों गोबां बायदिसिना बिदिनो गारि मथरनि बा सहराव माबायदियै ओ मानसिफोरा थायो बिसोरनि थानाय जानाया एसे आलदा जायो नालाय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय नंगौ नंगौना नङा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नंगौ
अ बेनिखायनो जोङो दावबायनो थांनो नांगौ आरो नों
औ औ जों दावबायबासो माने गोबां ओ गियान बुथुमना लानो हायो नंगौना
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि गोदो दावबायनाय दङमोन ना गैयामोन नोंथांनि बायदिब्ला
गोदो दावबायनाय दङमोन
औ गोदो औ गोदो माबायदि दावबाय मोनों दा एसे फोरमायनाागोन
ओ गोदो गोदायनिखौथ' आं बांद्राय मिथि जा गोदो दावबायोमोन आं साननाय बादिब्ला आरो गोदोथ' बिदि गारि मथर गैयामोन
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बिनिखायनो मै ओ मैसो गारि नि बा बिदिनो मैसो गारि फोरजों बेरायोमोन आरो गोदोबो ओ औ नोंथाङा बे खौ सोंनानै आ आंनि आङो जा मिथियामोन थेवब्लाबो आं सानखांनो मोन बेआरोना बेनि फिननायखौ ओ बेखौ सानखांहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसेनो बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां औ